औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां औ।
औ नोंथाङा दा फ्रियै दंना?
औ आं फ्रियानो दायो औ नोंथां।
अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां औ।
अ। आंनि सावरायनो लानाय टपिकआ बेनो जाहैबाय मिथिंगायारि खैफोद। मिथिंगायारि खैफोद होन्नानै बुङो ब्ला जोंहा जेरेखम बार दै हा नङा होमबा बै दा जोंनिया अ बर्थ'मानावहाय बुहुद खैफोद गोनां जानानै दङ। जेरखम दै होननानै बुङोबा दै ग्रे ग्रेबेंनाय जन'बा दै गाज्रि जानाय हा होननानै बुङोबा जोंना हा गेब्रेंनाय जेरखम हा गिसिखानाय बायदि बायदि नङा होमबा?
औ नं
आरो बेजों लोगोसे लोबा होननानै बुङोबा जोंना दिनैहाय बार गुबुंनाय दा बै फोरनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों दा बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां औ दा ओ मिथिंगायारि खैफोद जिथुनोखि ओ नोंथाङा टपिकखौ लादों। बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो ओ सानदों दा ओ गोदोनि समाव जेरैबायदिमोन ओ दानि समाव मिथिंगायारि खै फोदा माने बांबोगासिनो आरो।
औ औ।
दा गिबियावनो जोङो ओ बुंनो सानोबा ओ जेरैबायदि जोङो बारहावा गुबुंनाय होनोब्ला जों मा खालामो? बारहावा गुबुंनाया जोंना ओ मा जायो? बांसिन ओ। गिबियाव गोदोनि समाव जोंनिया मामोन? ओ दंफां लाइफां बिफां लाइफां फोरा जोंहा मामोन गोदोनि समाव गोबां दङ'मोन। ओ दानि समाव मा खालामखो ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांलांनो हमदोंसै सोरबा ओ ओ जोंनि एरियानो होन मायानो होन। मानसिनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सोरबा बिफां लाइफां दानस्रां नानै न' बां लुबाय सोरबा फेक्ट'रि लुबाय। सोरबा ओ दारिमिन बायदिसिना बेफोरबायदि लुबाय। बिनि जाहोनाव मा जाखो जोंनि बारहावाया ओ माने मा जाखो सोलाय बुहुद माने बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो अक्सिजेन होयोमोन नङा होमबा दा बे अक्सिजेन होग्राया जोंनो ओ जोंनि मिथिंगाया जोंनि बारहावाया ओ मिथिंगाजों ओ अक्सिजेनजों आबुं जानाय। बे अक्सिजेनजों आबुं जानाया दानि जुगाव जाखो ओ बिफां लाइफां जोबस्रांनानै बि फां लाइफाङा खम जानानै जोंहा दुंथाया बांबोबाय माने। दुंथाय बांबोनाय लोगो लोगो जोंनि ओ मिथिंगायाबो बारहावायाबो ओ‌ गुबुंले जानो हमबाय। दा बारहावा गुबुंले जानायाव आरो मोनसे ओ‌ बिथिङा माबाव ओ‌ आं जेरैबायदि नुदों ओ‌ गोदोनि समाव जोङो हान्था मेला जोंहा बारा गैयामोन। बेनिफ्राय बेयाव बे समाव जोङो मा ओ‌ साइकेलजोंनो दावबायोमोन दा नाथ थाय दानि जुगाव मा जाखो जोंहा साइकेलानि बिबांखौथ ओ‌ गोबां खम नुबाय आरो गोदोनि समाव मा जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम मा ओ‌ थाबायनानैनो जोङो हान्थियोमोन नाथाय दानि जुगाव दसे लामाखौनो जोङो मा गारि मथर ओ बिदिनो ओ गारि मथर बेफोरबायदिजों जोङो मा खालामो हान्थियो दा गारि मथरा मा मा दिहुनो ओ‌ उखुन्दै नङा होमबा दा बारहावायाव बे उखुन्दैआ मा खालामा जोंहख बारहावाखौ गेब्रें खालामो लोगोसे बेबो जोंना मा जादों बे बारहावाया ओ गुबुंले जादों नङा होमबा
नोंगौ।
औ दा। बिनि अनगायैबो आरोबाव मा होनबावगोन ओ जोङो मोनसे ओ बिथिङाव जोङो नायबावनो हायो बार गुबुंले एबा गुबुंले जानायाव जोंहा
औ।
ओ दारिमिन एबा ओ फेक्टरिफोर नङा होमबा दा बैफोरनिफ्रायबो मा जायो जोंहा बेफोरबायदि बांनायजों लोगोसे फेक्टरिफोर ओ‌ बांबोनायजों लोगोसे जोंना ओ मिथिंगानि बारहावाया ओ‌ दारिमिनाबो जेरैबायदि ओ गाज्रि मा होनगोन ओ बिनि गेब्रें बुस्थुफोरखौ मा खालामो बारहावायाव हगार हरो जेरै ओ उखुन्दै नङा होमबा दा बैफोरबायदिया ओ‌ बारहावायाव ओ‌ गोरोबनानै बारहावाखौ गुबुंले खालामदों होननानै ओ‌ बयबो मिथियो आरो ओ आंबो ओ‌ बेनि गेजेरजोंबो बारहावाया गेब्रें जादों होननानै आङो ओ‌ बुंगोन आरो दा बेनि अनगायै ओ नोंथाङा बुंदोंमोन जेरैबायदि हा गेब्रेंनाय नङा होमबा दा हा गेब गेब्रेंनायनि बिथिङावबो ओ बेनो जोङो गोदोनि समाव मा ओ‌ एसेबां जोङो ओ‌ मुलि जायखौ जोङो केमिकेल होनोना बे बुस्थुखौ जोङो बारा बाहायामोन खिन्थु दानि जुगाव जोङो ओ गोबां ओ आबाद मावनायावनो होन बहाबा माबा मोनसे मावनायानो होन जोङो मा खालामो ओ‌ बे केमिकेल बुस्थुआव रासायनारि हासार बायदिसिना बेफोरबायदि नङाब्ला जोङो मा जाला आबादफोरखौबो मावनो हाला बेनिफ्राय जोङो आरो मोनसे ओ‌ जोङो बांसिन दानि जुगावसो सोलिबाय थानाय बियो मा ओ‌ हाग्रा हाग्रा बंग्रा बैफोरखौ बुथारनो थाखाय ओ‌ मा खालामो जोङो ओ‌ मुलि केमिकेल बाहायो नङा होमबा बेनि गेजेरजों डाइरेक्ट ओ बे हायावहाय जों बे केमिकेला गोर गोरोब नानै जेरैबायदि ओ गोरोबनानै बेनि ओ मा होनगोन एम्फौ एनला बायदिसिना बे हानि माबाखौ ओ गोरोबनानै हाया माने गाज्रि जायो एबा गेब्रेंङो आरो बेनि गेजेरजों गोदोनि समाव थ' बेफोरबायदिखौ बाहायामोन नालाय दा बेफोरबायदिया ओ जेरै जोङो खानस्रि खानस्रिफोराथ' जोंनो ओ मोजां हासार होयो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
दा औ दा बेफोर खानस्रिफोरा दानि समाव मा ओ जोबलांनो हमदोंसै आरो एम्फौ एनलाफोरा एम्फौ एनला जों खानस्रिजों जोंना मा जायोमोन हासारा ओ हाया माने हासार गोनां मोजां हा जायोमोन आरो दा बेनि उल्थायै जोंहा ओ दानि जुगाव बेफोरबायदि केमिकेल बाहायनायनि थाखाय हाया गेब्रेंदों लोगोसे आरो हा गेब्रेंनायनि बेलायाव जों नुनो मोनो बहाबा ओ जोंना माइनिं होनाय नङा होमबा दा माइनिं होनायजों लोगोसे मा जायो बहाबा हाजो गुगानाय ओ हाजोखौ ओ माबानो थाखाय जोङो माइनिं होनाय अन्थाइ माबानो अन्थाइखौ बुखावनो थाखाय माइनिं होनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंहा हा गेब्रेंनाया ओ बांसिन जादों जायनि जाउनाव ओ बांग्रिङाबो ओ दानि जुगाव माने बांसिन फैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां? औ नोंथां। आं दा ओ बे बार गेब्रेंनाय आरो हा गेब्रेनायखौ एसे फंनैसो बुंना होबाय दा नोंथाङाबो ओ बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होदो बारा एबा ओ जोंनि बे हा बार आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै।
उम। ओ नोंथांनिफ्राय आं गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो। ओ जोंना बार हा आरो दै गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया बांसिन नायनो थाङोबा जों सु बुं माहारियानो नङा होमबा मानो होननानै बुङोबा बे बुहुमावहाय जोङो बयनिफ्राय मेलेमजिबिसिन होननानै बुङोबा जों सुबुं माहारियानो। जेरखम दा जोंनि थांनानै थानाय जायनाखि लाइफ बेखौ जोङो गोरलै बानायनो थाखाय जोङो मा खालामबाय गोबां बिबांनि जोङो माखासे मुवा बेसादफोर जों दिरुनबाय। जेरखम जों बुंनो थाङोबा गोदोनि समावहाय जों मा नुयोमोन नोंथां बुंनाय‌ बादिनो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय जों गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनो बा जोङो माबा मोनसे मुवा दैथायनो थाखाय बा लां लाय लाबोलाय खालामनो थाखाय गोदोनि समाव मा खालामोमोन जोङो थांलाय फैलायनि थाखाय साइकेल बाहायोमोन। नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोंनिया मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जोंना मोसौ गारि आरो बेजों लोगोसे मैसो गारि जों बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा? दानि जुगावहाय जोंनिया मा खालामसै बैफोरनिफ्राय जोङो गोरलै खालामनो थाखाय बा थांलाय फैलायखौ जोङो एकदम गोरलै बानायनो थाखाय जों मा खालामनोसै जोंनिया गारि मथर बायदि बायदि दिरुनबाय नङा होमबा?
औ।
दा गारि मथर दिहुननाय लोगो लोगो जोंनिया मा जाखो बार गेब्रेनाया जाबाय माबारै जाखो होननानै बुङोबा जोंनिया बा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जानाखि उखुन्दै नङा होमबा जायनाखि गाज्रि उखुन्दै बियो जोंनि बार मन्दलावहाय मा जाबाय दा गोसारनानै दङ नङा होमबा दा बैफोर उखुन्दैखौनो जोङो अक्सिजेनजों लोगोसे जोंङो मा खालामगासिनो दङ जागासिनो दङ नङा होमबा? दा बिनि थाखायनो गारि मथर बायदि बायदि बांद्राय बाहायनायनि जाहोनावहाय जों गोबां दाब दाब जायगायावहाय नङा होमबा गोबां बार गेब्रेंनायखौ माने जों नुनो मोनसै होननानै आं सानो आरोखि दा बेजों लोगोसे जोंना दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा दैखौ जोङो नांगौनि बांसिन बाहायनायनि जाहोनावहाय जोंना मा जाबाय दै गेब्रेंनाय जाबाय। जेरेखम जों बुंनो थाङोबा दैनि साखाथियावहाय जोंनिया मा बानायखो माने कल काना बानायबाय नङा होमबा बिनिफ्राय कलकारा खानानिफ्राय गनाय जायनाखि गाज्रि बेसाद नाङै बुस्थु बेफोरखौ जों मा खालामबाय माने जोङो दैयावहाय गारबाय। जायनि जाहोनाव जोंनियावहाय मा गैला माने दैयावहा माने‌ बुहुद खम बिबांनि मा दंसै माने गोग्गो दै दंसै नङा होमबा आरो दा बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोबा दै गेब्रेंनाया बोरै जादों होननानै बुङोबा जों कल खारखनायनिफ्राय जानाय ओंखारनाय प्लास्टिक बा गाज्रि मुवा बेसाद नङा होमबा। हाथाय बाजाराव थाङोबा जों मा खालामो मोनसे मुवाखौ जों सोनानै लाबोनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो जों प्लास्टिकनि जों बाहायनाय जायो। दा गोबां बिबांनि प्लास्टिक बाहायनायनि जाउनावहाय जों गोबां दैमा दैसा नङा होमबा बेफोरखौ जों मा नुसै माने प्लास्टिकजों बुंफबनायखौ जों नुसै। दा बैफोर प्लास्टिकखौ जों मा खालामनांगौ माने हायोबा जोङो माबा मोनसे जायगायावहाय जों जमा खालामनानै दोननांगौ। जायनि माने जायनि जाहोनाव जों सावनानै बा माबा मोनसे खालामनानै जों बेखौ फोजोबनो हायो दा बेफोरबायदि गारनायनि जाहोनावनो बा बैफोरबायदि कलखानानिफ्राय ओंखारनाय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जायखि गाज्रि मुवा बेसाद फोर बेखौ दैयाव जों गारनायनि थाखायनो माने दैयाबो बुहुत गेब्रानायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि। दा नोंथां बुंनाय बायदिनो हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा हाया जाहैबाय गोदोनि समावहाय बुहुद मोजांमोन। मारै मोजां होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जों रासायनारिक मुवा बेसाद जों बाहायामोन नङा होमबा जेरखम जों जोंबुंनो थाङोबा आबादाव जोङो एम्फौ थैनायनि जों मुलि होआमोन आबाद माने बुरजा जानानै जोङो मुलि होआमोन नङा होमबा दा बैफोरबायाददि मुवा बेसाद होयैनि नि थाखाय गोदोनि समाव जोङो गोग्गो आबाद बा गोग्गो हाखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि। दा खिन्थु सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जानाय आदार खम जानायनि जाउनावहाय जों मा खालामनो गोनां जाबाय जोङो खम बिबांनि हायाव बा खम बिबांनि जायगायावहाय जोङो मा खालामनो गोनां जाबाय आबाद खौ जोङो बांसिनै जोङो दिरुननो गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरो आबादखौ जों बांसिन बिबाङाव जों दिहुननो थाखाय जों मा मावनो गोनां जाबाय माने जोङो एम्फौ थैनायनि मुलि जाय एम्फौआ जोंनि आबादखौ एसे एनै खहा खालामो बेखौ जों फोजोबस्रांबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो आबादा थाब जौगानायनि थाखाय बा गोबां बिबाङाव फिथाइ बा फसल मोननायनि थाखाय जोङो मा खालामबाय जोङो रासायनारि हासार जेरखम जोङो जायखौ‌ मिथियो इउरिया पटास नङाबा सु बार बायदि जोङो आबादाव जोङो सारनानै बा आबादाव जोङो होनानै जों मा खालामबाय गोबां बिबांनि आबाद बेखौ जों बुथुमबाय बा बोखांबाय। खिन्थु बेजों लोगोसे बैफोरबायदि रासायनारि हासारफोरखौ होनायनि जाउनावहाय जोंनि हाया मा जालांबाय गाज्रिनिफ्राय माने गाज्रिसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। बेबायदि आरोखि दा नोंथां आं आंनि बुंनांगौ बुंनांगौ खिनिखौ बुंबायानो दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां सोलोंथाइखौ आं लानो हाबाय। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ नोंथांनिफ्रायबो ओ जेबायदि आं ओ मिथियै माखासे ओ बिथिंखौ मिथिनानै ओ जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दे होमबा गुबुन मोनसे टपिकआव इयुनाव लोगो मोनफिनलायगोन। दा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबाना?
औ दे नोंथां औ।
दे।